औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय औ खुलुमबाय नोंथां उम माबोरै माबोरै दं नोंथां मा खबर मा
औ थारैनो मोजां नों टां जराय जिरायनानै दङ
औ बोथोराबो जोबोर गरम नङा होब्ला नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो दान्दिसे सम जिरायनायजों लोगोसे एसे सावरायलायनो
औ औ औ थारैनो नोंथां सावरायजागोन।
बर'फोरखौ लानानै बा बर'फोरनि संनाय खावनाय नि बागै एसे सावरायगोन आरोना नोंथां। दा आङो एसे फोरमायलांनि नोंथां। फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ थारैनो औ औ। थारैनो फोरमायजागोन
औ दा बर'। फोरनि संनाय खावनाय नङा होनब्ला नोंथां। दा बर फोरनि सं-संनाय खावनाय होनोब्ला बर'फोरनि संनाय खावनाया माने भारतनि सा सानजा जा ओनसोलनि मोनसे बयनिख्रुइबो गोबां। माने बिबां गोनां माने। ओ सावस्रि गोनांं नख जानाय लोंनायनि खान्थि आरोना नोंथां। दा बर‌ हारिया माने ओ बर‌ हारिया मिथिंगानि बिखायाव। थांनानै थानाय मोनसे हारि नङा होमब्ला नोंथां। जोङा बेनिखायनो खौ संनाय खावनायनि खान्थियावबो माने ओ टेकनिक बाहागोफोरनि गो गोबा गोहोमखौ जोङो ओ नुनो मोनो। बा नुनो मोनबोदों आरो ना नोंथां। दा माखासे सासे बरफोरनि माने रोंगौथि गोनां संनाय खावनाय आङो आखुथायफोरखौ एसे बुंनो सानो आरोना नोंथां। दा बर' फोरनि ओ जानाय लोंनाय दा जानाय लोंनाय होनना बुङो ब्ला जोंनि बाहाय जानाय बर'फोरनि बयनि ख्रुइबो माने बाहाय जानाया जाबाय जोंनिया ओंखाम नङा होमब्ला नों थां ओंखाम मायरं दा फुं सानजौफु फुं आरो बेला बयबो माने ओंखामखौ गाहाय जानाय महरै जाखायो बा जा बोयो आरोना जाबोगासिनो दं दासिमबो नोंथां। दा आथिखाल माने ओ ओंखामनि अनगायैबो माने माइरंनिफ्राय गोबां रोखोमनि माने फिथा बानायनाय जायो। बिबायदि नङा होमब्ला नोंथां ओ बेफोरखौ माने गाहायै माने फिथा बा बायदिसिना ओ लारु माने बेफोरखौ बानायनानै माने फुजा फोरबोआव माने होनायबो जायो आरोना नोंथां। दा माखासे मिनि गेजेरावनो ओंख्रि संनायबो जायो। दा बर' फोरनि संनाय खावनाय नायाव माने ओ थाव बा मसला मसलि बाहायनाया जोबोद खम आरोना नोंथां। दा बि खौ माने संनायाव गोगगो आरो माने गिला गिला खान्थि माने ओ बासि लानाय जायो आरोना नोंथा दा आथिखाल माने बर'फोरनि मुंदांखा संनायनि मोनसे मुं अ बाहागोआ जाबाय जोंनिया खारदै। बा खारै आरोना नोंथां दा
औ नंगौ।
बियो माने बायदि बायदि माने लाइ लाफा बा बायदि बाय दि उथ्रा माने बेफोरखौ माने ओ गोखा जानायखौ बा बायदि बायदि सङो आरोना नोंथां? दा मुंदांखा बर ओंख्रिफोर थायो बेवहाय माने बर' समाजाव गोबां रोखोमनि गोथाव ओंख्रिफोर बानायनाय जायो नङा होमबा नों दा दा जाय हारिनि सिनायथि बेफोरो जिफोरा नङा होमब्ला दा नाफाम आंनि बागै आं एसे माने फोरमायना होनोस सानदों आरोना‌ नोंथां दा नाफाम होनना बुङोब्ला जोंहा नाफामा बर फोरनि मोनसे बयनिख्रुइबो माने अनजाथाव मुंदांखा ओं ख्रि आरोना नोंथां दा नाफामखौ आथिखाल माने ओ गोरान नाखौ गोबां सान दों थिननानै माने बानायनाय जायो आरोना नाम जाहाथे बेनि गान्दाया जोबोद गो ख्रों आरो जानायाव गोथ थाव जायो नङा होमब्ला दा बेनि गेजेरजोंनो जोंनिया अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिया बरनि थाखायबो जोब बोर मुंदांखा नङा होमब्ला नोंथां? दा अनला ओंख्रिखौ जोंहा मो बेवहाय बर'फोरा माइरं गुन्दै बा खारै बाहायनानै बानायनाय मोनसे गो क्लियार ना नोंथां? दा बिखौ अनला ओंख नोंगौ बायदि बायदि माबाजों मावनाय जायो ओ दाउ बेदर एबाद ना बा संब्ला बेफोरजों संब्ला माने ओ जोबोर माने गोद थाव जायो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजों ओ नारजि जि ओंख्रि दा नारजि ओं होनना बुङोब्ला जो आ ओ ओ जोंहा फाथो बिलाइखौ माने रां होनानै बानायनाय गोखा ओंख्रिखौनो जोङो नारजि ओंख्रि होनना बुङो आरो नों दा बिख खौ माने नारजि ओंख्रिखौ दाउ बे आरो ओ बायदि बायदि माने ओ खारैफोरजों संब्ला माने बेदरनि बेसादखौ बांसिन गोथाव ओ मोनो बा गोथाव मोनजायो आरोना नोंथां
औ औ थारैनो
बायदि बायदि नै मैगं थाइगं आरो ना बेदर फोरखौ सङो नङा होमब्ला? दा बेफोरखौ जायो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो बर'फोरा गासैबो रोख रोखोमनि माने मिथिंगायाव मोननाय बा मैगं थाइगं जायो आरोना नोंथां। जेरै मैखुम जायो लाफ हा जायो ओमफाय बायदि बायदि ओइ बायदि बायदिनि थिङाव मोननाय ओ जिंखा, पथल लाइ लाफा खुदद्रा बायदि बायदि। दा बेदरनि मादाव दङ जोंहा माने दाउ बेदर दङ, अमा बे दर दङ बा हांसो बेदर दङ। एन्जर बेदर दङ, एम्बु बेदर दङ बायदि बायदि माने बेदरखौ माने मखनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ माने गोरान ना आरो गोथां नाया बर'फोरनि माने सानफ्रोमबो सानाव सानफ्रोमनि थाखाय बाहायजाखायो नङा होमब्ला? नङा होमब्ला नोंथां दा बर' फोरनि संनाय खावनाया माने सा सानजा ओनसोलनि मोन मोनसे माने बयनिख्रुइबो माबा बिबां गोनां बा सावस्रि गोनां आरो ना नोंथां। बा बिनि गेजेराव माने नखरारि जानाय लोंनायनि माने ओ खान्थि आरोना बियो। दा बि खौ संनाय खावनायनि खान्थियावबो माने बाहागोबो खालामनो हायो बा बाहागोआव माने ओ गोहोम नुनो मोनो आरोना जोङो नोंथां।
औ औ नंगौ
नोंथाङाबो अननानै एसे संनाय खावनायनि बा जानाय लोंनायनि बागै अननानै एसे फोरमायना होनो हागोनना थारैनो
औ औ औ औ थारैनो नोंथां दा औ औ औ संनाय खावनाय होननानै बुङोब्ला बरनि ओ संनाय खावनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा बायदिसिना रोखोमनि जोंनि आगु आबै आबौमोननि फ्रायनो जों ओ संसार जानायाव जों संनाय खावनाय जानानै जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ थिग बेबादिनो जोङो बायदिसि सिना रोखोमनि जोङो सनाय खावनाय नुबोगासिनो दङ होमबा नोंथां। खोनादोंना औ थिग बे रोखोमैनो जोङो जोंनि बर हारियाव जों नारजि ओंख्रि संनाय नुनो मोनो सबाइ ओंख्रि संनाय नो नुनो मोनो अनला ओं अ अमा अमा ओंख्रि बायदिसिना जोङो संनाय नुनो मोनो नङा होमबा। थिग बेबादिनो जोंनो नारजि ओं ख्रिखौ जोङो अमाजों सङो बा एबा ना गोरानजों सङोब्ला बेसेबां बा खारदै होननानै सङोब्ला बेसेबांबा गोथाव जायो एबा थावो फिसिनो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो दा ओंख्रिफोराव जोङो खा जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा जों बर हारिमुवाव नङा होमबा जोंनि बर हारिफोरखौ खारदि ओंख्रिया बेसेबबा गोथाव नङा होमबा जेरैहाय सबयाव जों खारदै होनानै जायो अनलायावबो होयो नङा होमबा बायदिसिना दा दङ अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ अन गुनदैजों संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा अन गुनदैजों अ च डकअनला ओंख्रियाव दाउ होद्लाना होयोब्ला बेसेबांबा गोथाव जायो दाउ बेदर नङा होमबा जोंनि ननिनो दाउ थिग बेबादिनो जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ बायदिसिना रोखोमनि खालामामनो हायो जेरैहाय ओ सेवालि बिबारजोंबो होफानानै जानो जानो हायो अनला ओंख्रि रैहाय बासिखि बासिखा बिबार बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ अनला ओंख्रियाव होननानै जानो हायो नङा हबा नोंथां ना अमा अमा बेदर ओं ख्रिनि बेलायाव होनाय जों अमा बेदरखौ ओ बाय रोखोम जोंनि बर' हारिमुनि ओ हाबा बिबा बायदिसिना फुजा खास खर्मफोराव जोङो। नांथारगौ जायो अमा बेदरनि ओ बेदरखौ नङाबा अमा बेदर नि ओंख्रिखौ एबा फाजि बुनामा होनबा नों हा औ औ थिग बेबायदिनो अमा बेदरखौ जोंनो अमा बे नि ओंख्रिखौ बर' हारियाव नांथार बुजायो नङा हमबा नोंथां औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा बर' हारिमु आव ओरैबायदि गोखा गो खै हाग्रानि मैगंफोर जों नुनो मोनो। नंङा होनबा नोंथा जेरैहाय हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा खा थिंनानै लाबोना संनाय मैगंफोरा जाहैबाय मान्दिया, दिंखिया, गुथा ओ फालां लाइ लाफा बा खुमब्रा आप बायदि बायदि थालिर फस्ला खुथ्रा धरना नारसिं थु इथिनि माना मुनि थास' बिबार थास' बिथ'राय बायदिफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय हाग्रा बंग्रानि बेजों मोननो हायो नङा होनबा नोंथा खोनादोंना? औ थिग बेबादि बिनो जोंहा ओंख्रि एबा फाजा ओंख्रि एबा फाजा होननानै बुङोब्ला बरनि दोरोङारि जायखौ जोङो अमा बेदरखौनो गि बियाव दोनजायो नङा होनबा नोंथां खोनादोंना औ थिग बेबादि बेनि अनगायैबो जोंहा दङ साम' औ औ औ साम दङ खांख्राइ दङ ङ लाथा दङ बायदि बायदि जेरै हाइ दाउ हांसो बेफोरबो जोंनि बर हारिमुनि खाजा गोनांथार खाजा नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ थिग बेबादिनो बाय औ थिग बेबादिनो खायफा खायफा ओ जोंनि जामुं एबा खाजाफोरा। संनाय खावनायनि खाजाफ्रा जोंनि बर' हारिखौ जोंनि बर' हारिनि सिनायथि होननानै जोङो आ गोग्गानो हायो नङा होमबा खोनादोंना नोंथां? जेरैहाय लाथा इम अयानो जोंनि गोग्गाथाव औ सेख बेबायादिनो। दा संनाय खावनाय होननानै बुङोब्ला आ ओ अनला ओंख्रिखौ गियो जोंनो हाबायाव जोंनि जायखौ बरफोरनि गोथार जुलि जाय था था सुनि बेहइ जोंनो हाथास हाथार संनायाव जा खैना गोदान खैना गोदाना हाथा हुरनाय जखौ बुङो जोंआ हाथासुनि बेवहाय अ-अनला ओंख्रिखौ खैना गोदान ना संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? नङा होमबा नोंथां बेबो मोनसे बर ह हारिमुनि हारिमु नङा होमबा नोंथां औ औ औ थिग बेबाद बिदिनो जोंनि आइजोब फोरा बायदिसिना रोखोमनि संनाय खुरनायाव आखा फाखा नङा होमबा बायदिसिना संनाय खुरनाय बर' हारिमुनि मान ला इबोगासिनो दङ बिथांमोनहा मुलायै खिबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसेनो जोंनि आइजोफोरखौ जों बायदिसि खिना मस्ला मस्लि होनानै जोङो ओंख्रि एबा फाजा संनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय हाइजें पियास सामब्रां सामब्रां गोजा बायदि बायदि जेरैहाय खासि थारा ओ जेरैहाय फदिना बायदि बायदि मस्ला मस्लिफोरखौ जोङो ओंख्रियाव होफानानै संनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? दा ओ जामुं एबा खाजानि संनायनि बेलायाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओंखाम ओंखामा बायदि रोखोमनि ओंखाम थायो नङा होमबा जेरैहाय आसुनि जोसानि माइब्रानि ओ माइसालिनि ओ बायदि बायदि रोखोमनि जों थिग बेबानो दा